हेलौ नोंथां।
ओं खोनादोंना नोंथां?
ओ ओंखारदों जोंङो दा अनला ओंख्रिनि बागै सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ सावरायगोन।
नोंथाङा फोरमायग्रोलाय।
अनला ओंख्रिखो मादि सङो
उम।
अनला ओंखैयाथ' जोंनि बर'नि गुबै ओंख्रि होननानै
बुंजायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ।
अनला ओंख्रियाव जोङो माबाजों दाउ बेदरजों आरो
औ।
मेवाइजोंबो जानो हायो। गिबियावनो अनला ओंख्रिखौ संग्रोनोबा जोङो माइरंखौ माइरं सो दै
औ।
दै उनावहाय बेखौ उवालाव देयो आरो दाथ' दाथ' मानसिफ्रा सोरबा सोरबा ग्रेन्दडआवबो देयो आरो आरो बे
नोंथांनिखौ थाब
उन गुन दे दे नागिरनायाव सामब्राम गुफुरबो होफानो देयो सोरबा सोरबा खायफाबा होआ
ओंख्रि औ खोनादों नोंथां।
नोंथांनिखौ थाबथा थुबथा खोनादों। औ खोनांदों नोंथां।
हेल'।
औ औ खोनादों नोंथांनिखौ एसे थाबथा थाबथा खोनादों।
अनला ओंख्रिखौ संग्रोनो थाखाय जोङो गिबियाव बेदर खो एवग्रोयो एवनानै बानलु संख्रि ख्रि मस्ला मस्लि होनानै एवग्रोयो एवनायनि उनाव जेब्ला बेदरा एसे मोजां राफोद जायो होमबाना बेयाव दै होनानै दै दै होनानै दैया गोदौबाथाय बेयावहाय ओ बेयावहाय अनलाखौ होस'नो आरो। उरना होयो ओमफ्राय बेनि उनाव
औ।
बेनि उनावहाय सोरबाबा अनला गुन्दैयावनो डाइरेक्ट दै होखानानै डायरेक्ट दै होखानानै होयो आरो ओमफायहाय
औ औ
बिदिनो बे बिदिनो बिदिनो बियो ग अनलाखौ होनायनि उनावहाय अनलाया गथायैनो थाया थाया जानायनि थाखाय खोस्लिजों एरना होबाय थानांगौ आरो। आरो मेवाजों सङोबाथाय मेवाखौबो सिगां एवना लाग्रोनांगो
उम
आरो अनलाखौ अनला गोथांबो जानो हायो बिलाइजों माय बिलाइजों ना गोरलै होनानै बेखौ जों लोखि फुजा ओ ओंखाम गोरलै जानायफोराव जायो
औ औ
लाइ बिलाइ होनानै ना गोरलै होनानै संनानै जायो
औ औ
खोनादोंना नोंथां
खोनादों खोनादों
हेल'
औ नोंथां खोनादों
नोंथाङा आंनो सबाय ओंख्रिखौ बोरै सङो फोरमायना होनो हागोन ना आरो सबाय ओंख्रिखौ मा माजों अ साम'खौ मा माजों जायो
औ औ औ फोरमायनो हागोन नोंथां जोङो सबाय ओंख्रिखौ जोङो फासआव सबाइखौ ए एसे एवदबनानै लायो एवदबनायनि उनाव जोङो स नानै उरखांनानै जोङो सोरबा सोरबा बा सबाइनि बिगुर खुयो सोरबा सोरबाबा खु
औ
उनाव जोङो सबायखो खो रु रुग्रोयो थाव रुग्रो बियो ओ जायोबा साम'जोंबो जानो हायो बेदरजोंबो जानो हायो आरो सबाइआ सबायाइखौ जोङो मा होनो बेदरजों जानो हायो सबाय सबाया जोंनि बर'नि मोनसे ओंख्रि ओमफाय जोङो साम'खौ उम आलुजोंबो जानो हायो दालिजोंबो जानो हायो सबायजोंबो जानो हायो जोङो साम'खौ सबजोंबो जानो हायो ओमफा जोङो आ म'खौ जोङो जानोबा जोङो फासआव बेनि बोखारनांगोन आरो बेनि खिथुखौबो हानांगोन दाननांगोन ओमफ्राय आरो जोङो मोजां बेखौ सुनांगोन जाहाथे हाया। ओमफाय जोङो साम'खौ फासआव एसे एवनानै एवनानै लानानै जोङो जों माजों जायो बा बेजों लोगो संनानै जाहांसिगोन। आलुजोंबा दालिजोंबा सबबायजोंबा जो ओमफ्राय ओ फाय जोङो। साम'आ एदबनानै जाग्रोयोबा जोङो बेखौ बोखांनानै दोनथ'नानै बा ए आलुजों एबा दालि फा बियो जायोबा जोङो साम'खौ गोदौ होनानै जोङो ओ जेब्ला जायो अब्ला जोङो होमबा जासिगोन आरो साम' ओंख्रिखौ। मा होनो नोंथां? हेल' नोंथां। हेलौ?
औ।
हेलौ नोंथां खोनादों? नोंथाङा बेनि बागै मा बुंनो सानो? हेलौ नोंथां खोनादोंना हेलौ-हेलौ। खोनादोंना?
ओ खोनायाखै नोंथां नोंनिखौ मोजाङै।
हेलौ दा मोजां खोनादोंना खोनायाखै हेलौ। अ जोङो साम' सबायखौ माजों जायो आंखो फोरमायबाय आरो नोंथाङा बिनि सायाव मा बुंनो सानो। हेलौ। हेलौ। उम। हेलौ। हेलौ। हेलौ नोंथां खोनादों ना? हेलौ।
औ हेलौ।
दे बुंलाय नोंथां।
नोंथाङा सबायाइ साम'नि बाग बुंनो सानो।
ओं।
हेलौ-हेलौ। हेलौ।
हेलौ।
औ।
खोनादोंना हेल' हेल' हेल' हेलौ नोंथां औ औ औ खोनादों नोंथां हेलौ।
खोनायाखै नोंथां मोजाङै।
हेलौ दा खोनादोंना नोंथां?
हेलौ।
औ औ नोंथां खोनादों आंनिखौ खोनादोंना खोनायाखै नोंथां
औ हेल'
आंनिखौ खोनादोंना खोनायाखै नोंथां
ओं दे बुंलाय नोंथां
जोङो सबायाइ साम' साम'खौ जोङो हारसिंजों जानो हायो होननानै जों स न नोंथाङा
औ
हांसि जोङो आलुजोंबो जानो हायो गाव गोजाबो एवनानै जानो हायो
दे बिदिबा नोंथां जोंना समाबो जाबाय दोन्थ'लायनोसै नामा
औ औ दे नोंथां दे